खोनादोंना लोगोआ?
ओं खोनादों।
अ मा खामनो दायो।
दायो आं दं ओरैनो
अ खबरफ्राथ मोजाङैनो ना दासान्दि?
ओं मोजाङानो नोंनालाय?
दङ आंहाबो दंथयो मोजाङैनो। होमबा जोङो दायो माने गोदोनिफायनो बानायबोनाय आइजें आयला आगजुफोरनि सायाव सावरायनो हागोन ना।
ओं हागोन लोगो।
दायो बेखौनो सावरायनोसै। सिगांनि समावथ माने आखाइजों बानायनाय बुहुत आइजें आयला औवा आइदेंनि बुस्थु
ओं
बिजोंनो बा राइदोंजों बानायनाय सियार आरो जिरायग्रा माबा बायदिसिना ओमफाय संग्राय सानद्रिफोरखौबो माने गोबां हेबोमोन आरो गोदोनि दिनाव।
ओं।
ओइ दानि दिनाव संग्राय सान्द्रिखौनो हेबनायखौनो नुला बै ओरैनो हेबबाबो औवाफोरनिजोंसो हेबसै ओमफाय साननैफोरबो जोरा बेफोरबायदि जायो। नुबाय आरो।
नंगौ नंनाया।
माने बयबो गावबागाव गावबाागाव नआवनो बानायनानै हेबोमोन आरो बेफोरखौ आखाइजोंनो बायलायनो नांनाय बायलायनांनाय जायामोन आरो। आबै आबौमोनाफ्राबो रों जोबोमोन। ओमफाय दानियाथ आरो गैलानो गुबुन हा जाथिबाव बानायनायखौसो बायनानै मा होनगोन माइरं जावनायबाबो बेफोरजोंनो बाहाय सिगोन। माइरं सालिनायबाबो।
ओं।
ओमफय सियार फोरबो थ बेखौ राइदोंफोरनिखौथ नुलानो सियार टेबोल बेफोरबायदिबो बानायोमोन‌ना? उम।
उम।
दानियाथ आरो लबरनिसो ओमफ्राय गोदान गोदान मडेलनि गोबां थाखा फैसा खरस बानायनानै बायना बायनांगौसो जाबाय माने समायना रमायनाबो जाबाय आरो ना।
लोगो उम नोंथां जेनेबा नोंथांनि गामियावहाय बेफोरबायदिया हेबनो रोंगोना रोंला इदिखो खौ
इफोरबायदिया उम गैलानोदे ओमफाय हेब्बाबो बिदिनो औवाफोरजों हेबो हेबनाय बिदिनो संग्रायफोर एसे एनै मोनो आरो रायदोंफोरजों बानायनाय बुस्थु बानायनोबो रायदोंफोर जेबो मोननो नागिरलााना हाग्रा बंग्राफ्राबो माने गोमालांजोबबाय खोमादां आरो बेफोरखौ नुनो नागिरला ओंखायनो मावनो बाबाय
जेनेबा नोंसिथिंजा आथिखालाव मा मा हेबनो रोङो आरो दा।
बिदिनो सोरबा सोरबा सिगांनि बोराय बुरिफ्रा संग्राय सान्द्रि जेखाइ खबाइ हेबो आरो रोंग्राफ्रा हेबनानै फानो न बाग्रा जाबाय आरो बां बाबाय
ओं
जोंथ आरो रोंखायान नालाय ओमफफ्राय नुबाङाबो आ हेबनानै फाननायफोरखौ नुयोथबाबोथ मालै नआव थांनानै हेबबाय हानायखौ जों सोलोंहैनो हायाना
ओं
नफोराव फोरोंग्रा थाबासो जोंबो सोलोंनो हागोन आखाइजों बानायनाय होनबानो माने मानसिफ्रा रोसा लानो आरो हिसान दाग्रा मा होनो बे थार थार खुन्थाफोरखौबो आजिखालि बानायलानो दानबांलानो
उम
बेलेग बेलेग जाथिफ्रासो दानानै दाननानै फानलायबावगासो जाबाय दाना
ओं
जोंथिथ बिदिखौ बरखौनो नुनो नागिर नुवा माने बेलेग जाथिल नुखायो मा बिसोरसोर फानबाय माने सेजोबबाय सेजोब्बाय आरो बिसोरो
उम
जिफोरखौबो दाना बिसोरसो दासै बिसोरसो दिहुनसै माथो
होम
ओमफफ्राय टाउनफ्रावलाय एसे एनै बेफोरबायदि दंफांजों बानायनाय रायदोंफोरजों बानायनाय एसे एनै नुयो आरो सम सम बायनो थांला बायबाय गुबुन जाथिफोर बायनाय मोजां मोजांनि रं खालार फुनानै दोननाय
जोंथिं थिंजायबो गोदो बांसिनमोन ओमफ्राय गेजेर ससेयाव एसे गोमाथदों बिनिफ्राय दा एसे ओंखारफिनदों आरो आखाइजों बानायनाय मुवा बेसादफ्रा जेरै नआवनो जेखाइ हेब हेबनाय खबाय हेबनाय सेन हेबनाय संग्राय सानद्रि बेफोरो एसे इस्लाम बिदिनो आरो दा जोंनिथिं
जोंथिंथ' बिदि दैदिरफोरबो दै गिदिरफोरबो ना सानानै जाजाग्रा गैया नालाय बेबायदि माने सेनबो नुला ओमफ्राय खखाबो नुबावला ओमफ्राय बे नाजोख्लोबग्रा फल फोरा
ओं
इफोरखौबो नुबुबानो माने दै गिदिर गैयाना सिनायनायसो नंला।
ओं
एसे गुबुन जायगाफ्रावसो माने गामिनि बेलेग गामिफ्राव सो बेफोरबायदिखौ आस्रा जे बेफोरबो फलफोर गैया सेनफोरबो सानानै मोनजाया।
उम
जोंना हौवायाथ' जेबो बानायनो रोङा।
ऐ
सेनबो बानायनो रोङा खुखाबो बानायनो रोङा आखाइनि जेब्बो दाबजुखौनो दाम माबानो रोङा आरो आखायजों बानायनायखौनो बानायनो रोङा।
ऐ जाय समावहाय आबै बु-बु-बुरिफ्रा जेबो खामानि दामानिबो मावनो रोंडानालाय रां आरजिनो थाखाय बे बेफोरखौ हेबोमोन आरो ओमफायो बन्दर जादों थारमाने रावबो रोङि रोंनाय गैयामोन ओमफायो दा ओंखारफिनदों आरो थारमाने उनावहाय बोराया बुरैबा खामानि मावनो दामानि मावनो रोङाबा मा मावना जाहैगोन बे उनाव नुनानानै सोलोंफिननाय जादों आरो दा ओमफ्राय मानसि
औ मावाबो सोलोङाबाबो माने गोमालांगोना जोंनि बेफोरथ' जोंनि बर'फ्रा बानाय बोखानाय मोनसे आखाइनि हाबामोन। फ्रायनो बेफोरखौ गामिफ्राव आरो सोलोंला टाउवोननि टाउनावसो बेखौ फोरोंबावसै।
उम उम
नोंसिनिंथिंथ' ओरैनो आ सेनफोरबो सानानै जानो जाजायो ना बायदिसिना मोनो खोमादां?
उम बिदिनो एसे बांद्राय गिदिर बिलोफोरबो गैया। बिदिनो एसे फिसा बिला बिलो जेनबा दाराफोर दं आरो
उम उम
बेफोरावनो गुरसाबना जालाबायो।
औ सिगां आरो जेखाइ ख'बाइनि दामफ्राबो खमसोमोन ना। माने बयबो बानायोमोन नालाय खममोन ओमफाय दाथ आरो बानायलाबो जि दाम दाम होनानै बायनांगौ जायो फिसा जेखाइ हेबनो होबानो सोरखौबा बिदिनो फैसाजोंल' खोथासो होनजासै।
आथिखालाव आरो मुवा बेसादाबो दाम बारायबायना।
औ दाम बारायबाय। इस ओमफाय सिगांथ' दरजानिसो दरजाफ्राबो आखाइजों हेबनाय औवाफोरजो औवाफोरसोन ना।
उम्म आथिखालाव बेफोरखौ नुनो मोनलानो
ओं औवानि दरजाखोनो नुनो मोनला। बानायनो हेबसेनो रो होबावनायसो नङा सि-सिनायनायानो नंला आरो ना उननि समा थ माने गथ'फ्रा सिनायनाय नंला मा सिगां मा दंमोन बेफोरखौबो माने नुनाय नुला आरो दाथ बुहुद समायना रमायना बायदिसिना नु सोरबा बा मा होनो फ्लायबर्ड फोरजोंसो थबथा थबप्ता बाथाम बिदिनो उम्म बानायसै खालार फुनबाय ओमफाय खालार फुनबाथ आरो सिनायबावलानो
उम्म
दंफां ना फ्लायबर्ड एफोरखौ दानिया माने औवानि आखाइफोरजों हेबनाय दर्जाफोरखौबो नायनोनो सुखुला आरो समायला
हेल' औ नोंसोरनिथिं थ' नोंसोरनिथिं दंङ नामा बेफोरबायदि दायो बा आखाइजों बानायग्रा सोरबाफोर फोरोंग्रा?
फोरोंग्राथ गैया जेनेबा गावबागाव न' न' हाय थानानै हेबो जेनेबा एसे रोंखायो नालाय। बेलेगफोरनिफाय आबै आबौनि निफाय नायनानै सोलोंखानाय नालाय
औ एसे नायनानै हेबनो रोंबाय आ ना होनबा रोंफिननानै जौगाफिनबाय आरो दायो ना सिगांनि बायदि नंसिन द्रायला उम्म
दे होमबा लोगो।
औ